खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे।
औ
औ ओ नोंथाङा दा सान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों ओ जोंनि बर' फोराहाय माबायदियै दायो लुयो आरो दानानै लुनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ बैफोर दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनि बर' आरइजोफोर खौ जों मेनलि हमनानै लानो हायो जेरै ओ जि दानाय दख'ना दानाय बेफोरखौ दानायनि सिगांनो माने गासै जिनाखि जि दानो थाखाय ओ गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय बुथुमनानै लाग्रोयो बैफोर आगजुफोरानो जाहैबाय जेरै ओ साल खुन्था माखु
औ
आरो सोरखि बैफोर बुस्थुखौ माने हिसान थानसालियाव ओ जि बुस्थुफोरखौ नांगौ आरोना जि आगजुफोरखौ नांगौ माने बेफोरखौ ओ गिबियावनो रेडि खालामनानै लाग्रोनाय जायो ओ औवाफोरनिफ्राय नोङाबा दंफांफोरनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे दानाय होनोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा माने ओ एम्फौ फिसिनानै ओ एम्फौखौ फोमोननानै लाथा खालामनानै बिनि जेनाखि फिथोब थायोना बै
औ
बै फिथोबनिफ्राय ओ खुन्दुं खुनदुं बानायनानै माने बेखौहाय दख'नानि महराव लाबोयो आरो बेजोंनो दख'नानि महर लायो, - आरो दख'नाखौ रं बिरंनि गाब होनो थाखाय जेरै ओ गोदोथ' बेबायदि दानि जुगनि बायदि खालारफोर एभेलेबेल बाजारफ्राव मोना मोना थिग बेबायदिनो गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोना माबायदि खालामोमोन होनदोंब्ला माने बबेबा दं बिफांनि बिगुर बबेबा दंफांनि बिलाइ नैबेफोरखौ बबेखौ होयोब्ला समायनासिन नुगोन नै बेफोर दं! ! बिफांखौ नायनानै माने गाब होयोमोन आरो गाब फुनोमोन। बै समावनि आबै आबौमोना आरो नाथाय दा नै बे दानि बोथोराव माने बुंनो थाङोब्ला बिगियाननि मुगायाव गोदान गोदान मेसिनफोर सहैबाय जेरै उइभं खुलिनानै
ओ गोदान गोदान ओ बिगियान मुगाजों दिहुननाय खौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एबा आइजोफोरा दख'नाफोरखौ गान माखासे न'खर खुंनायनि बेलायावबो गुबुननो रांखावरि अनसुंथाइनि गेजेराव माने ओ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां नोंथाङा जिफोरखौ दाफेरबाय एबा माबोरै दायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ जिखौथ' आङो एसेबां बिदि दाफेरनो मोनाखै नाथाय एसे एनै दानो मोनदों थेवब्लाबो जि दानायनि सोमोन्दै आं एसेबां मोजां मिथिया थेवब्लाबो जाखिनि मिथिगौ बे खौ बुंलांनोसै नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोंनो जि दानो थाखाय जोङो गिबियावनो जिखौ माबोरै मा मा जुन्थिफोरजों दानाय जायो बेखौ जोंनो सिगाङावनो नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोङो गामि ओनसोलाव बिदि न'खर न'खरफोराव दानो थाखाय जोङो बे जो सालखुन्थानि गोनांथि जायो बेखौ जोङो औवानिफ्रायनो जोङो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो। गामि बिदिनो जोङो जिखौ दानोब्लाथाय गिबियावनो बेखौ जोङो जोंनो खुन्दुं नांग्रोगोन बेयाव जोङो गुबुन गुबुन गाबनि गुबुन गुबुन रोखोमनि खुन्दुंफोर मोननाय जायो बिदिनो जोङो जों गोदोहाय जोङो इनदि खुन्दुंनिफ्राय खुन्दुं लुनानै जोङो जि दानायखौ गोदो नुबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोङो बे इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जोङो खुन्दुं लुनानै जोङो जि दानायखौ जोङो एसेबां नुनो मोनला बेनिखायनो जोङो बे हा थाय बाजारफोराव मोननाय ओ बिदिनो जोङो ओ खुन्दुंफोरखौहाय लाबोना नै जोङो ओ सोंनानै दानायखौ नुनो मोनो जोंनो ओ बेखौ सोंनोबाथाय जोङो जोंनो ओ गिबियावनो जों साग्रोनो नांगोन बेखौ सानोबाथाय जोंनो ओ जेेनथेर एबा सोर खिनि गोनांथि जायो बेयाव जोङो ओ मुस्रायावहाय जोङो बे जोनथोरनिफ्राय मुस्रायाव जोङो सोरखियाव खुन्दुंखौ सोनानै ओ जोनथोरजों गोजोनफोरखौ फिदिं फिदिं जों बेखौ सानाय जायो बिनि उनावसो साखांनायनि उनावसो जोङो बायदि रोखोमनि जन्थिफोरजों जों बेखौ गोलावै सोंना लानायनि उनाव सु जोङो हसानसालियाव ओ थिखोनानै बेखौ दानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयाव जोङो ओ जोंनि ओ बर' हारियाव जि दानाय बुङोब्लाथ' जोङो बर' आइजोफोराथाय ओ जोङो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायखौनो दानानै लायो नङा होमबा नोंथां ओ जेरै दख'ना ओ जोंनि जोमग्रा आरो ओ गामसा आर'नाइ बायदिफोरखौ जोङो ओ जोंनि ओ हिसानसालियाव जों दानानै लानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां।
ओ आगर बो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ समायना रमायना आगरफोर एरखांनानै जोङो ओ सियाव ओ आगरफोर एरखांनानै ओ दा बर' आइजोफोरखौ गावबा गावनि सियाव एरखांनानै लानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोर आगर फोरनि मुङा जेरै ओ दिंखिया बिजौ ओ बिदिनो ओ बग्रि बैग्रि बिबार आरो फारौ मेगन खासि बिबार ओ हाजो आगर दावराइ आगर बायदिफोरानो मख'जाथाव बेफोर आगरफोरखौ जोंनि ओ समायना रमायना बै रेगे रेगां फास्राफोराव ओ एरखांनानै लाना नै जोङो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो आरो जोङो ओ हौवा माहारिफोरनोबो ओ-गामसा दानानै होनायखौ जों नुनो मोनो ओ- बेबादिनो ओ- जोंनि बर' आइजोफोरा ओ- सिखौ दानानै ओ-गावबा गावल' गाननायल' नङा जोङो बेखौहाय ओ- हाथाय बाजार आरि। फोरावबो जोङो फानहैनानै ओ- रां खामायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? थां ओ-नाथाय जोङो ओ- बेफोरबायदि जि दानानै। सि दानानै लानायखौ जोङो एसे जों खम नुनो मोनबाय ओ- गोदोहाय जोङो बांसिन। सिनै बेफोरबायदि ओ- गावबा गावनो गावनि गाननाय जोमनायखौ दानानै लानायखौ जों नुनो। नुनो मोनोमोन आथिखालाव जोङो बे हा थाय बाजारफोराव फाननाय सि जोम बायदिफोरखौ जोङो बांसिन बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां ओ-बिद बे दाना- दानाय लुनाय आरो जोंनि गाननाय जोमनाय होनोबा ब्लाथाय जोङो ओ- गोदो आरो आथि खालनि बे गेजेराव गोबां फारागखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ
औ बिदिनो ओ-जोङो ओ- दख'नाखौ ओ-जोङो मोननै रोखोमनि ओ-दानानै गाननायखौ नुनो मोनो जे रै न'आव ओ-थानायाव जोङो अग्रुं दख'ना होननानै जोङो बुङो आरो। खायफाया खायफा मेख्ला दख'ना होननानैबो।
औ आरो लांगाबो होननानै बुङो ना ना?
ला-लांगाया एसे आलादा बेयो दख'नाया लांगाखौथ' जोङो बे ओ-जोंनि। बर' आइजोफोरा जि गानो जोंनि हारिनि सिनाय थि ओ- बेखौहाय बुङो लांगा ओमफाय बिदिनो जोङो ओ- न' थानायाव समावबो जोङो बर' आइजो। फोरखौदि आलादा रोखोमनि मोनसे दख'ना जोङो दानानै गाननाय नुयो। अ बेखौहाय जोङो अग्रं दख'ना आरो बिदि मेख्ला दख'ना होननानैबो जों मिथि नो मोनो ओ-आरो हासुं दख'नाबो होननानै बुङो खायफा खायफाया। औ बिदिनो जोङो ओ- बायदि रोखोमनि दख'ना जोङो ओ- दानानै गाननायखौ नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ।
नंगौ नंगौ
औ
बिबायदिनो ओ- लुनाय होनोब्ला जोंहा न' लुनाय। दानाय लुनाय होनोब्ला न' लुनायाबो फैयो ना? बेबायदिनो जों थानो थाखै ओ- जे जि थानो जि दानो थाखाय हिसानसालि बेबो मोनसे न' लुनाय। बेनि न'फोरखौ लुनो थाखाय जोंहा गोबां। ओ-औवाफोरनि गोनांथि जायो बे औवाफोरजोंनो। न' लुनो थाखाय औवाफोरखौ थि खालामनानै लायो आरो। गोदोनि स- गोदोनि समावथ' बे थिंफोरखौ बायनो हायामोना थिं होननाय बुस्थु खौ बारा गैयानो होनजायोमोन जोंनि। ओ-सा ओनसोल एबा बर' समाजावहाय बिनिखायनो बे जि दाग्राफोर। एबा जायगाफोरखौ बानायनो थाखाय ओ- बारिफ्राव खासि एबा थुरि हाग्राफोरखौ। हानानै लायनानै ओ-गोजौआव साय मारा खोबनानै। बेबायदिनो ओ-हिसानसालिफोरखौ। थिग खालामनानै लानाय जायोमोन आरो बेबायदिनो ओ- जिफोरखौ दानो थाखाय बेबायदि न' लुनाय जायोमोन आरो। नोंथां नंगौ ना? औ
ओनो सैथो नोंथां बुंनायाबो ओ-जोंथ' गोदोनि दिनावथ थ' आरो जोङो बेफोरबायदि थिंनि न' लुनानै। थानायखौ जों नुनो मोनामोन नङा हबा नोंथां औ बिदिनो थोरिनि न'। बायदिफोरखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनोमोन गोदोनि समावहाय औ।
औ।
औ बिदिनो ओस बुंनो हागोन नोंथां।
बेफोरबायदि जोंनो माने जोंनि बर' समाजा। दासिमाव गोबां जौगाबोनायखौ। नुनो मोनबाय आरो आथिखाल बिथिङावहाय ओ साबसिननिफ्राय साबसिन। माने दावगाबोनायखौ नुगासिनो दं आसा खालामो जोंनि बर' हारियाबो माने। ओ फारसेथिंनिफ्राय जौगालांबाय थागोन होननानै।
औ नंगौ औ नंगौ औ जौगालांगोन। औ बिदिब्ला नोंथां जोंनावथ' सावरायलायनाया समा एसे गोलावानो जाबाय नङा ओमबा नों थां ओस जोंनि सावरायनाय नांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय।
औ जागोन नोंथां जागोन।
गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।